अ। खुलुमबाय नोंथां।
अ खुलुमबाय। गोजोन्थों नोंथां।
नोंथाङा माबोरै दं?
खबरफोरा मोजांथ नोंथां नोंथांनिया?
औ आंनाबो मोजां। मोजांथ।
औ बिदिबा जोंहा तब आयदा लानोसै आयदाया मानि सायाव रायजलायनाय जायो बेखौ
औ आं आं माने नोंथांजों लाथानि सायाव सावरायनो सान्दोंमोन नोंथाङा फ्रिबा औ।
औ जागोन
औ। माने लाथाखौ
माबायदि
औ औ नोंगौ नों थां लाथाखौ थ ओ जोंनि जोंनि बर'आइजोफोरा।
औ।
औ। लाथाखौ गोबाङानो फियो आइजोफोरा नखर नखर ओ गोदोनिफ्रायनो ओ बेखौ ओ फिसि बुगा दा दिनैसिमहालागै। बे एम्फौखौहाय। ओ फि फिसियो आरो। आरो बेखौ फिसि ओ ओ जोंनो इन्दि बिफां औ नंगौ।
औ। ओ बे बेखौ ओ बेखौ जोङो। सिख्रिनि फ्राय ओ जायो बियो।
औ औ।
औ बिदिनो सिख्रिया बिदै दैना गालाङो गालांनानै बिनि उनावहाय बियो ओ बिदिनो ओ बिदिनो उनावहाय बियो फिथोब थोबो। औ आरो बिनि नो बिनो जोङो इन्दि बिलाइ। ओ आरो खारं बि फ्राय बिदि जाहोनाय जायो।
औ।
बेखौ जोङो ओ दोननो थाखाय एस स्रा ओ न' बानायनाय जायो। आरो बेखौ बे इन्दि बिलाइफोरखौ दोननो जोङो औ दान्दा बानायनानै दोननो।
आ
नोंथाङा मा बुंदों?
माने माबादि बेनि नेमखान्थिफोरखौ बुंदो एसे माबायदियै बानायनाय जायो मानिफ्राय माबोरै दिहुननाय जायो बेखौ बुंदो एसे बेनिफ्राय आरो मा बानायबावनो हायो माने मा दिहुननो हायो बेफोरखौ बुंलांदों नोंथाङा एसे।
औ नंगौ नोंथां बियो फिथोब थोबो उनावहाय आरो फानथावख्रिबो जायो आरो बे खौ बेनिफ्राय जोङो बेनि फिथोबखौ जोङो खुन्दुंबो बानायनाय जायो खुन्दुं दिहुननाय जायो आरो बिदिनो औ फालि
बुंदो माने खुन्दुंखौ माबायदि दिहुननो हायो बेनिफ्राय बे बेनि नेमखिनिखौ बुंदो एसे
औ खुन्दुंखौ माने बेनि खुन्दुंखौ गोबां राहायै दिहुननो हायो आङो आंबो एसां बारा मिथिया आङो जिखिनि यो आं बेखौ बुंदों नोंथांनि सिगाङाव
औ जागोन
औ माने बे बे बिदि बे फिथोबनिफ्राय खुन्दुंखौहाय दिहुननाय जायो आरो बिदिनो फास्रा दखाना बिदिनो जोमग्रा जि बिदि बानायनाय जायो। इन्दि जायखौ जोङो बुङो इन्दि सि होननानै।
औ औ
आरो बिनि बेसेना गोबां जायो।
औ नंगौ
जायखौ जोङो ओ ओ बिदिनो बाजार दखान गला बिदि फुजाफोरावबो जोङो बे ओ बेनि सि खौहाय फाननायखौ जोङो नुनो मोनो। आरो बिदिनो गोबां मानसिया बायो आरो बेखौ जोङो गाननो बा जोमनो जोबोद मोजां मोनो मानोना बिनि बिनि जिया ओ मिहि गुरै थान्दा बिदि जायो।
औ।
जोंनि देहानि थाखाय जेबो ओ खहा खालामा। गाननानै जोङो। मोजां नाङो बे ड्रेसखौहाय। बे खुन्दुंनिखौ।
औ नोंथांमोननि गामि बा नोंथांमोननि ओनसोलाव बिदि एम्फौ फिसियो दा
औ फिनाय नुनो मोनो नोंथां माने बेखौ गोबां राहाफोर खिनो हायो अ बेवहाय औ एम्फौ फिसिनायनि सिगां बेयाव गोबां माने नांगौ जानाय माने आगजु मुवा बेसादफोर थायो दंफां लाइफां बिफां बाहायनो गोनां जायो खा रननि बिलाइ जायो। बिलाइ गोबां माने बेखौ लाथाखौ फिनो थाखाय लाथानि थाखाय आदार जगायनो थाखाय गोबां माने बेसाद नांगौ जायो आरो। बेनिफ्राय गोबां मुलाम्फा रांखान्थियारि राहा। मोननोबो हायो। बे लाथाखौ। फाननोबो हायो। आरो बेनिफ्राय लाथानि फ्राय गोबां माने बिनि लाथानिफ्राय खुन्दुं दिहुननो हायो बे खुन्दुङाथ लाथायाव गिबियाव लाथाया थनफ्रायनानै थानायखाय बेयो माने खुन्दुंखौ मोजाङै माने दिहुननो नांगौ जायो बेयाव गोबां खस्थ जायो आरो खुन्दुंखौ दिहुननो थाखाय बेनिफ्राय माने गोबां फिसा फिसा आलादा आलादा खालामामनो गोनां जायो आरो बेनिफ्राय बेखौ खुन्दुंआव लोनबाय आरो गोबां बेनिफ्राय खुन्दुंफोर दिहुननायाव गोबां सोरखिफोराव बर आइजो फोरा थुमना लानानै माने बेखौ आलादा आलादा हामनानै माने बेजों जि दानो थाखाय बाहायनो हायो आरो बेफोरनिफ्राय गोबां मुलाम्फा मोननाय जेरै रांखान्थियारि राहायाव मुलाम्फा रांनि गे थोंजों बेखौ सोलायनानै बिदियै
बेवहाय नोंथाङा। मिथिनायखौ नोंथाङाबो बुंदों दा नोंथाङा सोंदों नालाय बेखिनिखौ आंबो बुंदों माने बेवहाय गोबां माने जा मिथिगौ बेखिनिखौ बुंदों।
औ नंगौ नोंथां उम जे औ उम लाथा होननानै बुङोब्लाथ औ लाथाखौबो लाथ थाखौ जायोना जोङो जानो जोबोद।श मोजां मोनो गोबां मानसियानो बेखौहाय जोङो औ बायदि ओंख्रिफोरजोंहाय ओ जानो हायो। अनला इख्रिफोरनावबो होनानै आरो जों बेखौ एवनानैबो जानो हायो। जोङो बेखौ एवोब्ला जोङो बेखौ ओ दाइरेक्टलि जोङो ओ थाव होना नै एवनाय जाया गिबियावनो जोङो ओ बिदिनो सारायावहाय साराय गुदुुंङावहाय एवग्रोनाय जायो आरो बेखौ आरो बेखौ बि बिदिनो एसे रानदोब होनानै ओ उनावहाय थावखौ होनाय जायो जों बिदिनो एवनाय जायो आरो बियो जानोबो जोबोद गोथाव आरो उम आरो गोबाङानो बा नुफेरि दांफेरि मिथिफेरिफोरा बे एम फौखौ गियो दांनो ओ जायफोरनि नखर नखरावबा थायो एबा नुबाय थायो ओ बे फोरो गिया आरो औ आरो बे खौहाय जोङो बे एम्फौखोहाय जोङो ओ बियो इन्दि बि-बिलाइयाव जे बास थाबनानै बिसोरो आदार जायो औ जायो नङा होमबा औ बेखौहाय जोङो जि एबा जायगा लानानै औ नंगौ नों नोंथां औ जायगा लाना नानै जोङो जिफोराव हाजावनाय जायो आरो बेखौहाय औ । आरो ओ बेयो उनावहाय ओ सिख्रि महराव म-महरबो मोनफिनो औ जोङो बेखौ औ फानथावख्रि जायोब्ला बेखौ जोङो औ औ नंगौ जोङो गोजा गाबाव नुनो मोनो आरो नोंथां औ । औ ।
औ नोंथाङाबो बे लाथाखौ जानो मोजां मोनो ना?
औ जानो मोजां मोनो नोंथां ।
औ नोंथाङा माजों जाफेरखो?
बेखौथ' बिदियै माने गोबां उम ओंख्रैफोर जों जानाय जायाखै एवनानै जानाय जादों आरो
नोंगौ नोंथां।
माने बेवहाय
मा बुंनो सानदों नोंथाङा औ खस्थ जायो औ मानोना जोङो उह बेफोर बिलाइखौ जोङो औ । न'नि न'आवल मोना गुबुन गुबुनावबो गुबुन गुबुन न'खरावबो मोन नो बिलाइ नागिरनो फाय जोङो ओ खस्थ जायो आरो टाइमनि समनि गोनां ओ सम नांगौ जायो बेखौ फिनोहाय औ थेवब्लाबो जोंनि औ बर' आइजोफोरा बे एम्फौखौ फिनायाव जोबोद आखा फाखा उन जाना थानायखौ जोङो नु नुनो मोना
औ गोदोनिफ्रायनो सलिबोनाय नेमखान्थि बि औ बेखौ गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय नेम खान्थि नालाय गोदोनिफ्रायथ' लाब थाखौ एन्दि बिलाइ खारौ खान्दाइ गोबां दंफां लाइ बिफांनि बिलाइ एबा बिबारफोरजों लानानै आदारखौ बुथुम होनानै फिसिबोनायमोन नाथाय दानिया गोबां बिगियानारि दारो-दाजेम बा दारिमिन जौगानायजों रांखान्थि गोनां जौगासा खारनायजों माने बेवहाय जारिमिनावनो माने बिगियाननि राहाजों
औ नंगौ नोंथां।
गोदान राहाजों माने दारिमिनजोंनो बानायनाय जायो आरो बेफोरखौ। एम्फौखौबो फिसिनाय जायो बिदै दैनो हायो आरो
औ आङो आंनि नुनायाव औ नंगौ आं मोनथिनायाव ओ बे एम खौहाय गोदोनिफ्रायनो फिनायखौ बा दिनिसिम हा ला फिनायखौ आङो खम नुनो थाङाखै आङो आङो नुबोगासिन सिनो बे एम्फौ फिनायखौहाय।
औ नाथाय थेवब्लाबो गोदो जिखिनि बरफोरा जिखिनि। एम्फौखौ फिसियोमोन बा नआव लाखियोमोन। दाथ बिदि गोबां नुनोबोब थांला गामि दाबसेयाव। बुंनो थाङोब्ला नखरथाम बा नखरब्रैयाल फिसिनो हायो दानिया।
औ नंगौ नोंथां।
थ गोबां गामि दाबसेयाव गामि दाबसेखौनो नुयोमोन फिनाय। दानियाथ गोबां थास। थासारिफोरजों समाजजों सोलायलांनायजों नेमफोरजों। गोबां आरो। गोरोबलायनो हायै थासारिफोरजों माने सोलायलांबाय आरो
थारै सैथो नोंथां।
औ दानि आरो गोदोनि गोबां। सोलायलांबाय।
नंगौ नोंथां। ओ बिदिब्ला नों नोगथां समाबो जाबाय।
औ औ औ जागोन नोंथां औ नोंथां।